औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो दं नोंथां
अ दसे सम सावरायनो हागोनना होमबा
औ हागोन दे
अ बा जोंहा आथिखालाव बिसोरै बिरोंदामिन एबा हान्था मेला जौगानाय बेनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जायो
औ दा हान्थामेला एबा बेरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय जों दा नायबोनां गोन आरो गोदोनि आरो आथिखालनिखौ जोङो नायनो हायो रुजुनो हायो नङा होमबा दा गोदो गोदायनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोबोद गाज्रिमोन गोदोनि समनिया नङा होमबा जेरै थांनाय फैनाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय हाथाय बाजार खालामनांगौ आलासि जानांगौ बेफोराव जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन बिसिनि जिउ खुंनाया थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो जाय एसे दोहोनि बिसोरहा मा खालामोमोन माखासे गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरबायदि गारिजों मालाय थाङोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय गोरिब सुबुंफोराथ' बेबायदि थांनो हायामोन बिसोर थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन आरो दा हाथाय बाजारनिफ्राय माल माथाल रोगानोब्ला जों गोदोहाय मा बाहायोमोन माखासे जेरै बालाहामा ओनसोलफ्राव जोंहा उदगाद'खौ बाहायनाय नुनो थाङो दासिमबो नङा होमबा? आरो जेरै माखासे जायगाफ्राव मैदेरफोरखौ बाहायो गराइफोरखौ बेबायदि आरो दा जोंहा बेबायदि खस्थ' मोनोमोन बेबायदिनि थाखायनो गोदो मा बेफार फालांगियावबो जोबोद ओ गोग्लैसोनायमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा जेरै मानो होनबा जोंहा ओ जोंनि जों जे जे आबादफोरखौ मावो जों बे आबादफोरखौ जों गुबुन हादराव जोङो दैथायहरनो जोंहा बेबायदि मोजां सुबिदायानो गैयामोन नालाय ओंखायनो जोंहा बेफार फालांगियाव दावगानाय नङामोन आरो आरो गुबुननिफ्रायबाबो जोंहा माबा मोनसे लाबोनांगौ दङब्लाबो बेखौ बो जोङो लाबोनो हाया बेबायदि जायोमोन आरो मानि जोंहा हरलाय लाबोलाय बेबायदि बिथिङाव बेफार फालांगियाव जोबोद खस्थ' जाखायोमोन आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा दाबसे जायगायाव थांनाबाथ' जोंहा बिदिनो खस्थ' जाखाबाय नाथाय आथिखालाव जोंहा सोलोंथाइ बि बिथिङाव गासिबो जौगानानै जोंहा मा जागासिनो दङ लासै लासै जौगाबोनानै मा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय मा गोदान गोदान सानखांथिया ओंखारनायजों जोंहा मा गोबां गारि मथरफोर दहुननो रोंनाय जाबाय नङा होमबा? जेरै ट्रेन रेल लामाजों खारग्रा ट्रेन गारि आरो एर'प्लेन दं आरो मथर गारि जेरै बास अट' रिक्सा बेफोरबायदि गोबां ओंखारबाय नङा होमबा? गिबियावथ' जोंहा साइकेलसो ओंखारग्रोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा मा जाबाय दा गोबां हान्थामेलानि राहाफ्रा जौगा बाय लामाफोराबो दालांफोराबो जोंहा जोबोद मोजां जाबाय दा। ओ मोनफ्रोमबो लाम गामिफ्रावनो जोंहा बांसिन दामा फिस लामा जेरै हाइरड लामाफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बेबायदि दा बेफोरजों लोगोसे जोंहा मा गोबां जौगानाया फैबाय जोंनि गेजेरावहाय दा गारि मथरनि गेजेरजों हामा गोबां फालांगियावबो जोंहा मुलाम्फा मोननो हाबाय जोंहा लालाय लाबोलाय जेरै जोंहा जि आबादखौ मावो गुबुन हादराव गैयाब्ला जोंहा बेखौ दैथायहरनो हाबाय आरो जोंहा गुबुननिफ्रायबो लाबोनो हाबाय बेबायदि नङा होमबा? आदा गोबां जौगानो हादों जोंहा हान्था मेलानि गेजेरजों आरोबाव जोङो दसे समावनो जोंहा मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनोबो हाबाय आरो जों बे एर'प्लेनबो ट्रेन ओंखारनायनि थाखाय जोंहा मा जोंनि जायगानि सुबुंफोरा मा गुबुन दाबसे जायगायाव गोबां गिदिर गिदिर फरायनो थाहैनो हानायबो जाबाय थांनो हानायबो जाबाय बेबायदि आरो बेजों जोंहा मा जोंनि ओनसोलाव गोबां लेखा गोरों सुबुंफोराबो ओंखारनो हाबाय आरो माखासे सोलोंथाइखौ जों जोंनि हादराव मोनाब्ला जों गुबुन हादरावबो लाहैनो गोनां जायो नङा होमबा दा बेफ्राव जोंहा थांनानै सोलोंथाइ ला नो हानाय जाबाय आरो दा जोङो बेबायदि हान्था मेलानि गेजेरजों जोंहा मा खालामनो हायो दानि आथिखालाव गोबां दावबायारि फोर ओंखारबाय जोंहा सुबुंफोर थांलाय फैलाय बेबायदि ओंखारबाय दा बेनि थाखाय जोंहा मा खालामनांगौ जायो दाबसे जायगायाव थानोबा जों फ्रेनजों हेल' खोनादों नङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ना खोनादोंना औ। ओमफ्राय जोङो मा जेन'बा टिकेटफोरखौ जोंहा दाननानै लाखानांगोन आरो होमबासो जोङो मा थांनो थाखाय जोंहा मोजाङै जिरायनानै थांनो खाबु मोनगोन जुदि जोङो गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोङो टिकेटखौ हाखु दाखु दानोब्ला ओमबा जोंहा सिटफोरखौनो मोननाय नङा नङा होमबा? बिदि जागोन आरो ओमफाय जोङो मा खस्थ' मोनगोन आरो एथ' गोजानाव जोङो बेबायदि मोजां जायगा मोननानै थाङाब्ला आरो एर'प्लेनफोरजों दावबायनो थाखायबो जोङो टिकेटफोरखौ दाननानै लाखानांगोन बेबायदि आरो दा जों टिकेट गैयालासे जों बिदि दावबायनो हाया बेबायदि ओंखायनो जोङो सिगाङाव सांग्रां जानांगोन जे जोङो टिकेटफोरखौ जोङो लाखानांगोन आरो दावबायनो थाखाय दा बेबायदिनो जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगाफ्रावबो माखासे जोङो बेरायनानै जोङो गोजोननायखौ लानो हानाय जाबाय जेरै जोंनि देहानि ओ माखासे ओ जेरैहाय जोंहा देहायारि गोबां जोंहाबो माबा नांगौना जेरै बारहावाफोरखौ नांगौ नङा होमबा जोंहा गोजोननाय मोनो गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला जोंनि ओ मेलेमारि देहायारि गासैबो जोंहा मा जायो मोनसे रंजाखांनायजों ओ दसे समनि थाखाय ओमफ्राय जोंनि माखासे साननाय सिन्थाफोरखौ जोङो बावगारनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो जुदि जोङो मा होनोमोनलाय दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला होमबा जोङो गारि मथरनि थाखायसो जोङो गुबुन दाबसे जायगानि माखासे समायना रमायना सिन नुथाइफोरखौबो जोङो नायनो थांनो हानाय जादों नङा होमबा? बेबायदि आरो ओमफ्राय जोङो मा जोंहा बेबायदि दावबायनायावहाय ओ गोबां जोङो बै हादरनि बे जायगानि सोमोन्दै जोंहा मोनबोयो आरो बिसनि थानाय जानाय बिसनि माखासे आबहावा बे जेरै बारहावा बेफोरखौ जोङो मोनबोनो हायो बिसिनि बारहावाया माबायदि आरो जोंनि बारहावाया माबायदि रुजुनानै नायनायाव जोंहा माबायदि मोनखो बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो आरो बैफोर जायगायाव मा मा रोखोमनि नुथायाइफोर दं आरो मा मा मुंदांखा? ओ जेरै जिब जुनार बा जायगाफोर दं बेफोरखौ जोंहा मोनथिनो मोनबाय आरो बे बिरोंदामिनि थाखायनो आरो जों गावनो थांनानै निजे बेरायनानैबो जोङो मा? माखासे रंजानायखौ लानो हानाय बेबायदि जाबाय आरो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा बेस -बिसोरो मा थांनो थाखाय बेबायदि राहा गैयियाव न'आवनो थाबाय थानो गोनां जानाय गुबुन बाहागनि जेबो ओ माखासे गियानफोरखौ मोननो हायै बेबायदि जानानै थायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा दा जोबोद मोजां जादों आथिखालाव बिरों दामिन जौगानाया आरोबाव ला लासै लासै जौगालांबाय थाब्लावोब्ला जोंहा आरोबाव साबसिन सुबिदाया जागोन बेखौ आं सानो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंना बेदामिन जौगानाया मा होनो जोंनि सामफ्रामबोनि थानाय जानाय सोलोंथाइ दावबायनाय मा होनो गासैबो बिथिङाव जोंना मा गोबां मा होनो मोजां सुबिदा खालामना होदों नङा होमबा नोंथां जोंनो मा होनो गिबियावनो मा होनो जोंना थानायनि फोरनि थाखाय जोंना दा मा गोदो जोंना थुरिनि बा औवायनिफोराव थानांगौ नङामोन नोंथां हानि न' फोर दाव थानांगौ जोंना दा मा दिरोंदामिन जौगानायफोरनि थाखाय जोंना मा? जोंना मानसिफोरा मा जोंना गोबां मोजां मोजां न'खर लुनानै लादों नङा होमबा नोंथां न'खर लुनानै जोंना मा होनो फांखाफोर बा एसिफोर गोबां मा होनो गावबा गावनि मा होनो गोजोन सुखु गोजोननि थाखाय जों नामा गोबां मा होनो मोजां मोजां बेसादफोर सोरजिना लानो हादों आरो ना फोरजों जोंना मा होनो सानफ्रामबोनि संनाय खावनायनि जों बेसादफोर जेनेबा जोंना दाथ' नै जोंना बिराद गोलोम बोथोर ना गोदोनि सुबुं जोंना नामा बनफोरजोंनो ओंखाम संनांग जायोमोन नङा होनोमा नोंथां बिराद बुरजा बुरजा सुबुंफोरनि थाखाय जोंना बेयाव मा लायोमोन। गोबां सम आरो मा होनो जोंना बिराद खस्थ' मोनोमोन जोंना आइजो माहारि। फोर ओमफ्राय जोंहा दा मा न'फोराव जोंना मा गेसफोर ओंखारनो मा होनो। गेस कुकारफोर मा थानायनि थाखाय जोंना मा जोंना गोबां खम समनि गेजेरावनो आरो। मा होनो खम खस्थ'आवनो जोंना संनाय खावनायाव मा होनो। मोजां सुबिदा जादों आरो नङा होनबा नोंथां जोंना आरो मा होनो गोबां बुस्थुफोर जोंना एसिफोर बा।। मा होनो गोबां दोनथुमग्रा बुस्थुफोर ओंखारनायनि थाखाय जोंनिया मा। गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो मा होनो। मैं थाइगंफोरखौबो जों जेनबा सानसेयावनो लायनानै जोङ मोजाङै दोननो हायो नङा होनबा नोंथांखौ। हेवालासिनो आरामै दोननो हायो जोंहा माबाफोराव। बेबायदिनो मा होनो जोंनि थानाय जानाय गासैबो बिथिं जों नामा सिगांनिफ्राय बिरुंदामिन जौगानायनि थाखाय जों नामा बांसिन सुबिदा बा गोरलैसिन जाबोगासिनो दं आर ना जोंना बेबायदिनो मा बेबायदिनो जों नामा। सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनिया मा सिगांनिया मा होनो। गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनांगौ जायोमोनो जेनेबा आथिंजों थाबायनानै जोंना खाथि‌। खाथि खालाफ्राव जेनेबा फरायसालिफोर गैयोन ना गामिफ्राव जेनेबा। गामि दरथाम दरब्रैजोंसो मा होनो गंसे फरायसालि थायोमोननो सिगांनि समाव जोंना मा। बििरुंदामि जगानाय लोगो लोगो जोंना मा जाखो जोंना गोबां फरायसालिफोर गायसंलाबायनाय जाबायना जोंना। गामि दरसेयाव गंसे फरायसालियाथ' दंदारो दाना जोंना गुदि फरायसालिफोरा बेनि थाखाय जोंना मा फरायसाफोरा जोंना गामियावनो मा होनो। मोजां मा होनो सोलोंथाइनि खाबुखौ मोनदोंना नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि खाबु मोनदों। मा होनो बिमा बिफाफ्राबो जेनेबा जेनेबा दोनबोोलायनांगौबो गोनांथि जाना खाथि खालानि जेनेबा गामियाव गथ'फ्रा मा होनो? गावसोरनो फैनो हायो जेनेबा एसे देरनाय गथ'फोरा बेनि थाखाय बिमा बिफ मानो जोंना। गोबां खामानिफोर मोनो आरो मा होनो गथ'फ्राबो मा होनो सोलोंथाइ गोनां जानो थाखाय जोंना मा। एसे गामि एबा समाजनि थासारिफ्रा जोंना मा एसे जौगाबोदों आर ना जोंना समाजनि थासारिफोराबो। बेबायदिनो जोंनिया जि जोमफोरनि मादाबावनो बुंदो जोंना सिगांनि समाव मा। जोंना जि जोम दिहुनगाइखौ मा होनो जौगा थाखोनि मा होनो। आगजुफोर गैयामोन नना बिनि थाखाय जों नामामोन। बिदि मा होनो गाननाय जोमनायफ्रावो जोंना एसे मा होनो मोजां रोखोमनि गाननाय जोमनाय जोङो मोननो थाङामोन ना जोंनाथ' बांसिन मा होनो। बर'फोरानो गावबा गावनो दानानै दख'नाफोरखौनो बांसिन गानोमोन दख'ना गामसा जोंना दा मा? गोबां गोदान मुगानि गाननाय जोमनाय मा होनो जेनेबा जों गोजां बोथोरफ्रावबो जों मोजां जिफोर मोना मोना सिगां समाव जोङो जेनेबा गोजां बोथोरावथ' जोङो गोबां मा होनो। गोजांनायजों जोंना मोजां जिफोर गैयिनि थाखाय जोंना मा लोमजानांगौ जायोमोना लोमजासि। ाजा जायोमोन मा होनो मानसिफोरा दा जोंना मा होनो बिरोंद्रामिन जौगानायनि गेजेरजों जोंना मा होन गोबां मोजां मोजां जिफोरबो बनोङा गोजां बोथोरनि थाखाय आरो गोलोम बोथोरनि थाखायबो। आलादा आलादा गाननाय जोमनायफोरखौ बिदि होनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेफोरनि थाखाय जोंना मा सुबुंफ्रा मा होनो गोजां बोथोराव मा गोजोनै मा खालामनो हायो। जेनेा खस्थ' मोन ना गाननाय जोमनाय जेनेबा उन्दुनायफ्राव जोंना मोजां मोजां। मा होनो जोमग्रा गानग्रा जोमग्रा। ओंखारनायनि थाखाय जोंना नामा गोजोनैबो जों नामा थानो हायो आरो ना जोंना गोजां बोथोराव आरो गोलोम बोथोर। राव बिथिङावबो जोंना मा गोलोम बोथोरनि जाय खथ'नि जिफोर दिहुनो जोंना दा गोबां मोजां मोजां मा होनो गथ'नि सु दिंनायनि थाखाय खुनि स्फद दिन्नायनि थाखाय जोंना मा गोजां बोथोरावबो जों नामा गोलोम बोथोरावबो जों ना मा गोजोननाय मानसिफ्रा मा थानो हायो आरोोना जेनेबा आरो जोंना दा गोबां मा। फांखाफोर कुलारफोर दिहुननो थाखाय जोंना मा गोबां मा होनो गरमनिफ्राय बासायनो थाखाय मानसिफ्रा मा गावबाागाव मा होनो जेनेबा आगजुफोरखौ जों खालामनो हायो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना जेरै मा होनो मबाइल फनफोर बा टिभिफोर लेपटपफोरनि गेजेरजों जोंना मा जोङो बायदि रोखोमनि मा होनो बुहुमनि खौरांफोरखौ लानो हायो बा जगाजग खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां जों जेनेबा नखरनिफ्राय मा एबा फरायसा जेनेबा जोङो बिमा बिफाजोंथ' जों सानफ्रामबो जेनेबा लोगो हमबाय थानो हायाा जेनेबा बिनि थाखाय जों माबोरै खौरां लाबाय थानो हायो जोंना मबाइल फनफोरनि गेजेरजों बा लेपटपफोरनि गेजेरजोंबो मा जोङो भिडिअ कल खालामनानै बा मा होनो कल खालामनायनि गेजेरजों जों मा गोबां मा होनो खौरां रांलायनो हायो मोज गाज्रि मोरैं मोरै बेफोरबायदिखौ रलायनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो टि बि फोरनि गेजेरजोंबो जों गोबां मा होनो गोबां रादाबफोर मिथिनो हायो जेनेबा बबेयाव मा जादों जेनेबा गोजान गोजान हादरफोरनि जों माने खौरांफोरखौबो जोङो मोननो हाय नङा होनोमबा नोंथां? जोङो बे बिजोंफोरनि गेजेरजों बेफोर जोंना मानि थाखाय बे नोंथाबिनि जौगानाय थाखाय जादों नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना हान्था मेलानि राहा जेनेबा लामाफोर बा गारि मथरफोराबो जोंना मा बिरोंदामि जौगानायनि थाखायसो जों नामा? जोंना साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दं आरो ना जोंनाामा सिगां समावथ' जोंना मा साइकेलफोरानो गैयोन बेनि थाखाय जोंना सुबुंफ्रा मा गोबां गोजान गोजान थांनो गोनां जायोमोन मानसिफोरनो जेनेबा हाबा भसपरनि थाखाय जोंना मानसिफोर लिहैनो थाखायब जोंना मा खस्थ' जेनेबा न'खरनि सुबुंफोरा बिराद खस्थ' जायोमोन आरोना। बे थाबायै थाबायै जोंना मानसिफोर खोन्थाहैनांगौ जाथिफोरमफोरखौ खोनथाहैनांगौनि थाखाय जोंना मा जायोमोन। गोबां सम आरो सुबुंफ्रा मा होनो जोंना ज गोबां खस्थ' मोनोमोन ना। जोंना दाथ' मा होनो मबाइल फनफोरनि गेजेरजों जोंना खेबसे कल खालामबानो जोंना गासिबो मा होनो सुबुंफोरा मा मोनथिनो हायोना जोंना मबाइल फनफोरनि गेजेरजों मा खौरांफोरखौ हरनो हायो ओमफ्राय बिदिनो जोंना गारि मथर ओंखारनायनि थाखाय जों बे थांनानैबो मा नो दसेनो जोङो थांब्रनानै खोन्थाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जोंना मा होनो जों बिदिनो बेंक फरायसालि फरायसालिमाफोर